हेल'
अ खोनादों।
औ खोनादोंन दो।
अ मा खालामदो? हेलौ हेलौ। नेथ गैया। नोंनिया। नोंनिया नेथ गैया ना आंनिया
हेल खोनाबाय?
अ खोनाबाय खोनाबाय अ खोनाबाय मा खालामदो?
मा खालामदो? अ आंबो दोङो मोसाय
ओरैनो ओरैनो दङो ओरैनो नोंला हेलौ हेल हेलौ